औ।
हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ औ खोनादों औ। खबरफोरा माबोरै नो थांनिया
मोजाङानो।
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां। खोनायाखै नामा?
खोनाखै नामा औ खोनादों आंबो दानिसो एसे मोजाङै खोनादों। ओ दानि मोजाङै खोनायाखैमोन ओ ओरैनो खौरांफोराथ' मोजाङानो नङा
औ मोजां औ मोजां।
अह। नोंथांजों दिनै मोनसे बाथ्रा सावरायनो औ आंनाबो मोजांथदायो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन औ जागोन दे। नोंथाङा नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला
औ औ आं फ्रियानो। रायलायनो हागोन।
औ अब्ला आङो गुबै ओ सोंथियाव थांनोसै नङा होमबा
जागोन दे।
औ ओ नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव गुबैयैनो जोंहा ओ आबादजों नोङा होमबा आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंहा फोरबोफोर फालियो नङा होमबा खोनादोंना?
औ। जोंहा मा होनो गुबैयैनो ओ जोंहा आबादजों गोबां एह बिदिनो जोंहा फोरबोफोर फालियो। आरो बिनि अनगायै जोंहा जि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोर खौ दिनैसिमहागै फालिबोबाय दं। आरो बिनि गेजेरावनो आङो। नोंथांमोननि जि ओनसोल बेयाव माने माबायदिहाय फालिनाय जायो आं बेखौ ओ सोंनो लुगैदों आरो बे फोरबोनि मुंङानो जाहैबाय जोंनिया ओ काथिग गासा
नंगौ
नोंङा होमब्ला? काथिग गासा जोंनिया काथिगास या जोंनिया मा आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो।
नोंगौ नोंगौ।
फोरबोखौ नोंथांमोननि जि ओनसोलाव ओ गोदोनिफ्राय लानानै आ थिखालाव माने माबायदिहाय बेखौ फालिनाय जायो नोंथांङा बे
औ औ हागोन हागोन नोंथां।
औ अब्ला फोरमायलाय दा जोंङो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुंङोब्ला जों कातिग फोरबोखौनो मिथियो नंङा होनब्ला औ औ औ दा जों बे कातिक फोरबोखौ माब
जायो होनब्ला जों बेखौ कार्तिक कारतिक दानाव फालियो जेब्ला जोंङो माइखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइयाहाय बिबार माने खिलि माने थमेनहां जायो नंङा होनब्ला
जा औऔ ओंखारनो नागिरो जेब्ला गोरलैयै थायो औऔ अब्ला बे कार्तिक दानसिमहालागै माइनि महरा बेबायदि जाहैया औ अब्ला बे माइयावहाय उम जोंङो मा खालामो काति दानावहाय औ नंगौ ओ औ बेवहाय आलारि बाथि बा आलारि बाथि सावहैनाय जायो बे आलारि बाथियाव माने मा खायसे खायसेया मुदुफुल फिथाय
माने ओरैनो जोंङो बुंनो थांङोब्ला जे जों मुदुफुल फिथाइयावहाय ओ नंङाबा थाइगिर फिथाइ
फिथाय औ औ
माने जों बांसिन थाइगिर फिथाइखौनो होनायखौ जों नुनो मोनो जेराव जों माने थाइगिरखौ मोना बेवहाय जोंङो मुदुफुल मैथ्रु
मैथ्रु फिथाइखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औ नंगौ नंगौ ओ बेवहाय मा खालामो
फार जों मा खालामो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'नि जिखुनु सासे मानसि जेरै न'नि
जेरै ननि थाखाय बिफाबो जानो हागौ बिमाबो जानो हागौ बिहामजोबो जानो हागौ फिसाज्लाबो जानो हागौ जायनो
बेयो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बियो मोनसे औ गन गन दानना लायो मानो होनबा
मानो होनबा माइआ गोजौ जायो नालाय औ नोंगौ दा माइनि नंगौ
बे आलारि बाथिखौ सावनो गोनां जायो नङा होनब्ला। दा बिनि थाखाय जोङो माखासे गन दाननानै लायो बिखौ जंफिट खालामना लानाय जायो उनथिंबो गोजौथिंबो।
उनथिंबो गोजौथिंबो औ नंगौ दा दिनै सानावनो बेलासि समावहाय बेफोरखौ जों रेदि खालामना लाजोबो जेब्ला।
जायो अब्ला दुब्लियाव थांनानै बेयाव ओ आलारि बाथिखौ सावो लोगोसे जोङो धुप। आरो दै सान्थिबो लांनाय जायो। आरो औ बेवहाय खायसे खायसेखौ जोङो लाइजौ लाइजौआव गय फाथै बिबार बिदि लांनायखौबो जों नुनो मोनो अब्ला बैयाव। जेब्ला नों साखिखौ गायनो बै गनखौ गायो। गननि सायावहाय बे थालिर सरि माबा मा होनगोन बेखौ मैथ्रु फिथाइ नङाबा थाइगिर फिथाइनि जि बिखं बेखौ जोङो थुना लायो थुनानै जोङो बेवहाय। खुन्दुंखौ होनानै थावखौ होगोन आरो बिनि गाहायाव।
बेनि गाहायाव जोङो लाइजौखौ होनानै गय फाथै होनानै बेवहाय धुप सावनानै आरो जों खुलुमना लाग्रोनायनि उनाव औ नंगौ साखिखौ सावना होनाय जायो आरो औ नोंगौ।
जोंनिथिं बेफोर बायदि खालामनायखौनो जों नुनो मोनो।
नंगौ औ दा। नोंथांमोननि जायगायाव बेफोर बायदिहाय बे जि काति। ओ गासा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा आरो बे काति गासा फोरबो फालिनायाव। ओ माबाफोर बेबायदि माने फोथायनाय दङ नामा जोंहा बेखौ जुदि सावथाराबाबो जाया बा सावथारनांगौ बेफोरबायदि माबा फोथायनाय दं नामा नोंथां? थाङा बेनि बागै एसे
फोथायनाय माने फोथायनाय होननानै जोङो गोदो गोदायनिखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोदो गोदाय मानसिफ्रा
गोदो गोदाय मानसिफ्रा जानो हागौ जों बुंनो हायो जे बे साखि सावनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो जोंनि आबै आबौ
आबौमोननि आबै आबौमोन बिसोरनो बे नियमखौ फालिबोबाय थादों। जायनि थाखाय जों दिनै बेखौ मिथिनो मोनदों
आ औ नंगौ बिसोरो जासत माने मा आबादा मोजां जाथों होननानै बिसोरो भगबाननियाव आरज खालामनानै इसोरनाव आरज खालामनानै बिसोर बेखौ सावनाय जायोमोन औ नाथाय आथिखालाव बिगियाननि मुगा नङा होनब्ला। औ नंगौ।
दा बिगियाना बे
बिगियाना बेखौ बिजिनानै नायबाय जे मानि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। औ नंगौ। अब्ला नुनो मोनबायदि बै समाव जेब्ला माइआ गोरलै खिलियो। औ। गोरलै फिथाइ जाबोनो हमो गोरलै सम जायो अब्ला गोबां
बा बेखौ जानानै नसथ खालामनो नो बा नस्थ' खालामदों औ दा बे खालामनायखौ नुनानै नायबाय नायनायावहाय जे साखिखौ सावो अ बेयावहाय गोजों गुदि गासैथिंबो गोसोम खोमसि
खोमसि दान खोमसि औ नंगौ औ नंगौ औ नंगौ
आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय बा माइआ जाहाथे नस्थ जाया मोजाङै मोजां खस्थ खालामनायनि फिथाइखौ मोननो हायो हिसाबै जोङो बेखौ ओ सावनाय जायो होननानै बिगियाना फोरमान होदों आरो।
औ नंगौ दा बियो बिगियाननि ओ बेलायाव नङा होमबा आं बेखौनो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे जोंहा ओमा मा होनो थाइगिरनि बिखं नङा होमबा बेयावबो सावनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंहा आलारि बाथिबो सावयो सावनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंहा जि मैथ्रु फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो हाखावनानै नोङ बा बिनि बेगरखौ गारनानै जोङो बेखौ बेयाव आलारि बाथि जोङो सावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बोजों गुबुन माबा मोनसे ओ बाहाय बेसादफोर बाहायबावो नामा?
दा आङो जोंनि ओनसोल
जोंनि ओनसोल
औ बेखौनो बाय नोंथाङा मिथिगोन नोंथाङा फरायनानै होदो
नोंथाङा फोरमायनानै होदो औ ओ जोङो बेबायदिखौ जोंनि जि ओनसोल बे ओनसोलाव ओ बिनि अनगायैबो आरोबाव जों बाहायनाय नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बै ओ जेब्लानिखि जोंनिया बै थालिरनि जि फस्ला नङा होमब्ला?
औ औ नोंगौ
जि थालिरनि बिखं नङा होमबा बे थालिरनि बिखंखौबो ओ बेखौ साथि बायदि खालामनानै मान बे सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
उम औ नंगौ नाम?
औ बेफोरबायदि माने ओ सावनाय जायो। आरो नैबे स समाव आङो नोंथांनियाव बेखौनो ओ सोंबावनो नागिरदों जे नैबे जि ओ काति गासा ओ जि फोरबो बे काति गासा फोरबोखौ ओ फालिनायनि गेजेरजों ओ मोनसे ओ जोंहा मुलाम्फाफोर ओ जायो नामा? औ दा मुलाम्फायाथ जोंहा गोबां जायो नङा होनब्ला औ औ
जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो खोथिया फो
औ औ नंगौ
थायनो नागिरो बा थायो गोरलै थायो अब्ला बिनिफ्राय जुदि एम्फौआ जान
औ औ नोंगौ थारैनो
बेनिखायनो जानो हागौ साफ्रोम औ साफ्रोम सुबुंफोरा काति गासा फोरबोआव साखि सावनायखौ जों नुयो आरो आरो गोदो गोदाय जेरैबायदि फालिबोदों दासिम
औ नंगौ ओ साफ्रोमबो जि आबादारि औ बे साफ्रोमबो जि आबादारि रो ओ बिथांमोनानो जि बे फोरबो बेखौ ओ जों फालिबोनाय नुनो मोनो आरो बै दिनखालि जि जोंनि आबाद फोथार नङा होनब्ला बे आबाद फोथोरा माने ओरैबायदि स समायना जायो। ओ जाय समायना माने जै दिनखालि माने जों बयनिबो नखराव माने बेखौ आ आलारि बाथि जोंहा माइबारि बा फोथारबारियाव जों बेखौ सावनाय नुनो मोनो आरो बे सावनायनि गेजेरजों माने आबाद फोथारफोरा ओरैबायदि समायना जायो नङा होमब्ला?
नोंगौ।
औ जाय समायनाथि बेखौ जोङो नैबे जि काति गासा फोरबो फालिनायनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बो फोथायनाय दं जाय माने जोङो ओ लोखि नोङा होमब्ला लोखि बेखौनो जों बिमा महरै जों फालिबोदों बिनि थाखायबो नैबे जे आब आबादथिलि नङाबा बे आबाद थिलियाव जोङो आलारि बाथि सावनानै बिमा मायनावखौ जों खुलुमनायखौ
औ नंगौ नंगौ।
दि सावरायलायनि गेजेरजों ओ नोंथांमोननि जि गामिनि काथि गासा फोरबो फालिनाय जों बेखौ मिथिनो मोनबाय नङा होमब्ला? ओ आरो दिनैनि जि सावरायलायनाय ना बेखिनि सावरायलायनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथनोसै होननानै सानबाय। इयुन समाव जाहाथे ओ आरोबाव नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायलायनाय खाबुखौ जों मोनो। अब्ला बेखिनियावनो दोन्थनाय जाबाय नोंथां। औ गो
औ औ।